औ
औ खोनादों दा जों बर'फोरनि मा होनोमोनलाय मा मा बर'फोरा जानो मोजां मोनो। जेनेबा मैगं थाइगंबो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि। मा माखौ बर'फोरनि मेन बेदरफोर बेनि सो बिनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ औ दे नों होनग्रोदो होमबालाय नों बिनि सायाव जेनेबा बर'फोरनिया मा माखौ जानो मोजांसिन। मोनो बर'फोरनि फेभेरेट। जेनेबा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोर थायो नालाय बबे बबेया,
औ
जोंनि माबा ट्रेडिसनेल ओंख्रिमोन बर'फोरनि, बेखौ खिन्थागोरनो हागोन नामा? औ दे।
ओरैनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनोथ'। ओ बेदर नङाब्ला मोजां मोनखाया जानो गोदो गोदायनिफ्रायनो। बेदर जानाया सोलिबोगासिनो दिनैसिम ओ बेदर बेदर गुबैयै बेदर जानाया जोंना अमा आरो अमाखौ जोङो गुबैयै जासिनो। अमाखौ जों बयबो मोजां मोनो रावबो मोजां मोनि अमाखौ मोजां मोनि रावबो गैयाबो जानो हागौ।
आंबो जाया ओमफ्राय खिन्थु अमाखौनो।
अ
औ सोरबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा सोरबा मोजां मोना खिन्थु बांसिन नाइनटि पारसेन सुबुङानो बर'फोर फोरनियानो मोजां मोनखायो आरो अमा अमायानो बर'फोरनि मेन होनजायो आरोबोना।
औ बर'फोरनि अनगायै गुबुन हारियाबो अमाखौ मोजां मोनो।
औ औ औ खिन्थु जोंनि बांसिन बर'आव नुनो मोनो बर'फोरनिफ्रायसो सोलोंनाय होनजायो द'स्रा हारिफोराबो।
बेनो दा। ओ अमा बेदरा जोंना साबसिनै गोथावसिन जायो। मैथाफोरजों अनलाजों सबायजों।
औ
बिदिजों गोथावसिन जायो आरोबाव जोङो बेदरखौ जोङो। फोराननानै एसे फोरानदबनानै जोङो सबायजों जायोबा साबसिनै गोथावसिन जायो आरो
औ औ ओमफाय जोंनि बर'फोरनि जेनेबा माबा ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ नों मिथि गुना मा माया ट्रेडिसनेल ओंख्रि जोंनि मेन ओंख्रिथार होननानै बुङोब्ला जेनेबा सबाय साम बे अनला दाउ नारजि अमा। बिदि दंना?
औ
नों नों रोंगो नामा बिदिखौ जेनेबा अनलाजों दावजोंखौ स संनो बोरै बोरै सङो सबायजों साम'जोंखौ बोरै बोरै सङो नो रोंगो नामा रोङोबा एसे खिथानानै होनायसाय
औ औ संनोथ' रोङो ओ जोङो अनलाजों दाउ संनो अनलाजों दाउ संनो लायोब्ला गिबियावनो जोङो अन गुन्दैखौ सोमनानै लानांगौ। सोमनानै लानानै जों ओ माइरंबो, थुना लानांगौ आरो माइरंखौबो जोङो सोमनायखौ एसे थिखोनानै दोननांगौ। दैया एसे सर होनांगौ दैखौ रानहोनांगौ बेनि उनाव जोङो। उवालाव देनो हायो दा आथिखालावथ' मेसिनाव देयो।
औ औ आथिखालाव दाना मिसिनजोंबो जाबाय आरो
अ देनानै जोङो दाउखौ दाउखौ न'नि दाउबाबो जायो। बयलारफोरबाबो जायो जोङो बे दाउखौमो मोजाङै एवनानै लानांगौ सामब्राम आरि होनानै हाइजें होनानै जोङो मोजाङै एवनानै लानायनि उनाव दै होनांगौ आरो
औ औ अ
दैे होनानै खारदै ओ खारदै होनांगौ दै होनानै खारदै होनांगौ। बेनि उनाव दैया गोदौवोब्ला जोङो
खारदैखौ जेनेबा बे मा होनोमोनलाय दै होनाय समावनो हरनांगौ ना अनला होखांबासो खारदैखौ होनांगौ?
अ दै होनायाव होबाबो जायो आरो अनला होखांनायनि उनाव होबाबो जायो।
अ औ औ औ आं बेखौ मोनथिफेरामोन नालाय संफेरनाय जायाना जोङो आरो बिमाफोर संबाबो नायनाय जाफेराखै खालि जानोल' रोंगौ आरो
अ अ अ ओं दा बेनि उनाव जोङो अनला दैया गोदौनायनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ हरनो हायो। ओ अ बेखौ एरबाय थानांगौ नङाब्ला बियो ओ गोदोनानै
लाथा खायो। ओ लाथा खायोना सिङाव एसे औ ओमफाय बे खारैखौ जेनेबा बेसे बुरजा बुरजा होनांगौ बेख खौ आयदिया बोरै मोनोथाय
अ खारदैया एसे गोबाब थायो ओ खा गोबाबबाथाय नोङो बांद्राय बुरजा होनो नाङा बेखौ एसे खम होनांगोन बेखौ बुङो बोरै बुंगोन थेवबाबो जायखिजाया एसे हमनानै मोनो एसे
औ नायनानै नायनानै मोन
नायनानै औ औ बाबनाय बायदि मोनो आरो बेनि उनाव जोङो संख्रिफोर होनानै
औ गोदौ होबाय थानानै गोदौ होबाय थानायाव एरबाय थाबानो जाबाय आरोना
औ एरबाय थानो नांगौ बेनि उनाव जोङो जोबनायाव साखि नायनानै जोङो ओ दुन्दियाफोर होनो हायो गंगार दुन्दिया जेरै हाइजें बिलाइफोर होनो हायो होमबाना मो
औ अ औ ओमफाय बे सबाय साम'जोंखौलाय बोरै सङो बेखौ मोनथिजानो लुगैदों आरो आं एसे सबायखौ टारमाने ओ सबायखौथ' मोनथिगो दे रुनानै बोलो लाग्रो ओमफाय खिन्थु साम'निखौसो आं बांद्राय मोनथिया आरो साम'निखौसो बोरै सङो जेनेबा दानखांबाय सुख खांबाय जेनेबा बेखौ सुखांनायनि उनावहाय बोरै बोरै खालामो बेखौ मिथिया आरो आं
औ-औ साम'आथ' हायावसो थायो हाब्रु थायो हा थायो बाला थायो बेनि थाखाय जोङो साम'खौ सोमना दोननांगौ हरसे आरोबाव जोङो औ सोमनानै दोनाबा बेखौ हा मोनजागोन जोङो
औ औ औ
सोमनानै दोनबाय नेक्स देआव जोङो अखानायै बेनि दाखोनखौ गारो साम'आ दाखोन दङ। बे दाखोनखौ गारनांगोन दाखोनखौ गारनानै जोङो खिथुखौ दानो खिथुखौ दानाबा बे साम'खौ सोबनो हाया।
अ' औ औ बारा फैयाना थारमाने ना बोरै
औ औ खिथु दाननायनि जाहोना बेनो नङाबा साम'आ गवा आरोबाव जोङो खि थुखौ एसेल' दाननाङा एसे ओ गेजेराव दाननांगौ।
औ औ
औ औ फैनाय बायदि दाननानै जोङो आरो सोमनानै दोनबावनांगौ अ औ औ सार दाननानै जोङो खिथुखौ दाननानै साम'खौ सोमनानै दोनबावनो हायो।
अ औ औ औ ओ सोरबा सोरबा लेबुजोंबो सोमनानै दोनोना दैयाव जेनेबा दै होनानै हो
औ साफा जायो लेबु होनानै सोङोब्ला
औ औ औ
साम'खौ फुनांगौ एसे मोजां फुनांगौ।
औ औ ओमफ्राय लास्टआव एवोना?
औ एवबो थाव होनानै एसे बेरजासे मेनांगौ। मोजाङै एवनांगौ आरो बेखौ।
गोबाव एवनांगौ आरो दसे।
औ गोबाव एवनांगौ बेनो उनाव गोबाव एवनायनि उनाव जोङो दै होनो हायो। दै होनानै जोङो दै होनानै जोङो सबाय रुनानै लानायखौ होदो खारखौ होदो बेबायदिनो सङो आरो संख्रि हालदै होनानै बानलु नों मा मा होयो बेबायदिनो सङो।
औ
ओरैनो नोङो साम' जाफेरबायना जाफेराखै?
मा खोनायाखै आं नोंनि गारांखौ मोजाङै?
अ सामखौ नों जाफेरदों ना जाफेराखै?
साम'खौ जाखांबाय जानाया माबाजोंबो जाखांबाय आं खिन्थु संनायखौ नुफेरनाय नुफेरनाय जाया नालाय जोंना गामियाव बांद्राय औ। ओंखायनो दा बांद्राय मिथिनाय जाया आरो आं ओमफ्राय उन्दनिफ्रायनो एसे टाउनाव थाबोबाय नालाय ओंखायनो बांद्राय गामिनिखौ बांद्राय मिथिनाय जाया आरो। औ मोनथिनाया मोनथियो होनोमबाबो एसे खम आरो बिदि संनायफोरनिखौ दा टाउनाव जुदि थायोबाबो जोंनि जानला मोनला ओरैनो नरमेल ओंख्रिफोर सानफ्रोमबो जानायखौल' जायो बेबायदि ट्रेडिसनेल माबा बर'फोरनि गोथाव गोथावथार बिदिखौ संनो रोंजोबा नालाय एखमबा एखमबा इउटुबफ्रावबो नायनांगौ जायो जानो गोसोथारबा बिदि। जायो आरो।
बेदरफोरनि बेलायाव नोङो मा मा बेदरखौ बांसिन जाखो जेनबा?
अ' बेदरफोरनि बेलायाव होनबा आं अमाखौबो जायोमोन गोदोहाय ओमफ्राय दा बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय आरो अमा जायैया। दा बांसिन दाउखौ जानाय आरो दाउ ओमफ्राय बोरमा बर'फोरनि बादै बिदिनो लकेल दाउ बोरमा बिदिल' आरो ओमफ्राय हांसोखौबो जानाया जायो आङो खिन्थु बांसिन बोरमा गोथाव मोनो होमबा आं हांसोखौ गोथाव मोनो आरो हांसोआ गोथाव मेजेम जानाय जायोबा गोथाव मोनो आरो हांसोखौ
आरो जों बरफोर हिसाबै औ जों बरफोर हिसाबैथ ट्राइबेल हिसाबै जोङो जों जायो गोबां एफौ एनलाबो जायोना जोङो?
औ एम्फौ एनलाबो जायो एम्फौ फिनाय जेनेबा इन इन्दि इन्दि बिलाइजों एम्फौ फिसिनायखौबो मोन्थियोना बेफोरखौबो जायो।
औ एम्फौ लाथा ओ एम्फौ लाथाखौ जायो जोङो बोर बिला जायो, खुसेंग्रा जायो,
औ खुसेंग्राबो जायो।
बेबायदि आरो दंफाङाव खुरनाय गय दंफां माबा माबि दंफाङाव खुरनाय बे ओ गुनजेर होनो बेखौ बे गुनजेरखौबो जों जायो।
अ आं बेखौ मोनथिफेरामोन गुनजेदखौ जायो होननानै दिनैसो मिथिनाय जाबाय आं गु‌नजेद खिन्थुर उरि उरिखौबो जायो होननाय
उरिखौबो जायो औ उरिखौबो जायो ना जानायजों ना नाबो जायोथ नाखौथ गासैबो नाखौनो जायो औ आरोबाव जोङो जायो खांख्राइफोर खांख्राइ जायो जोङो।
औ खांख्राइ गा माबायावबो गामियाव जेनेबा दुब्लिफ्रावबो बिराद दलहा दलहा दुब्लियाव बिराद मोनोमोन ना जेनेबा खांख्राइफोरखौबो नाफोरखौबो दा बांद्रा गोदो गोदोनि समाव एसे बांसिन मोननाय जायोमोन आरो खिन्थु दानि समाव बांद्राय मोननायखौ नुनो मोनलाना दा
औ दा ट्रेक्टरजों हालेवनायनि गेजेरजों माखासे नाफोराबो गोबां थैलांबाय खांख्राइफोराबो थैलांबाय
औ माखासे बिदि गोमालांजोबबाय आरो
गोमालांबाय औ दा खमसै ओ जों खांख्राय जायो खांख्राइखौ जोङो मैथाफोरजों जानानै मोजां मोनो
औ औ गोथाव जायो मैथाजों जायोबा
मैथाजों औ
मैथा बांगाल होननाय दां जोंनियावथ मैथा बांगाल होनो बांसिन मैथा बांगालजों बांसिन जानाय नुयो आरो आं माबाखौ खांख्राइखौ सानदुंनानै सोरबा सोरबा बुङोखि मैथा बांगालजों बे मा होनो मोनलाय खांख्राइजों जायोबा सान्दुं नाय जेनेबा सानुं एथबां गोसा गोसोम खामानि मावनानै फैसै बे नांनाय खारो होनो आरो सोरबा सोरबा नंगौना नंमारा खिन्थु आं मोन्थिया खिन्थु बिदि रायलायनाय खोनायो आरो आं
मोनसे जोंनि फोथायनायबो नामा बियो फोथायनायबो जानांगौ
औ फोथायनायफोर जोंनि फोथायनाय जागोन औ
औ गामियारि सुबुंफोरा गोबां फोथायो नालाय बे फोथायनाया गोलैगोन
औ
ओ नोङो ना नाखौ माबे नाखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो ओरैनो?
अ आङो फुख्रिनि नाखौ मोजांसोमोन आरो फुख्रिनि बे मा होनोमोनलाय रौ फोर थायोना औ रौखौ बांसिन मोजां मोनो आरो आं ना
रौ ना
बाय कमन कार्डबो दंङ जेनेबा जोहाबो नआव फख ख्रि दं हिसाबै बे कमलकाट रौ मिरगा बिदिखौ माबायो आरो मा होनोमोनलाय सिलभार फियो आरो फुख्रि फिसा दं नालाय जोंनावबो एसे जानो आन्था मोनबाय थायो
फुख्रि थायोब्ला ना फिसिनानै जानो हायो
ना फिसिनानैबो जानो हायो आरो जेनेबा माबायावबो फैसा थाखानिबो जेनेबा फाननानै फ्रावबो एसे एनै रांखान्थियाव मुलाम्फा मोनोना
औ मदद होयो
मदद होयो रांखान्थियावो मैगं थाइगंजोंबो जेनेबा मैगं थाइगंखौ गायनांगौ गावनो जानो थाखाय बेखौबो मैगं फाइगं मैगं थाइगंखौबो फाननानै जेनेबा एसे एनै रां मोननायजों न'खरखौ सामलायनो हायोना। न'खर फिसाबा एसे थाव संख्रि बानलु बायफिननानै जानो हायोना।
औ औ औ ओरै नो नोङो मा मा बेदर जायो होननानै मिथियो?
आङो दा मा बेदर जायो
औ बरफोरा मा मा बेदर जायो होननानै नों मिथियो साननो
अ आंनिबाथ बरफ्रा बांसिन गा दाथ बरफोरनि मेन होनोबाथाय जेनेबा अमा दाउ बोरमा ओमफाय मा होनोमोनलाय हांसो बेफोर न'आव फिसाग्रा जुनारफोर जेनेबा बेखौ बांसि जायो आरो जोंनियाव।
आरोबाव जोङो न'आव फिसिनायनि अन गायैबो जोङो गुबुन हाग्रायाव मोननायखौबो जों जिब जुनारफोरखौबो जाहैबावो ना?
जाबावो खिन्थु बेखौ जानाया मोजां नङा आरो जेनेबा औ जा-जानायखौ नांग अनानै औ जायो आरो। दायो होमबा जाथ'सिगोनदां दोनथ'नोसै दे?
औ दे।